औ नोंथां खादोंना? अ नोंथाङा नोंथाङा ओरैनो फ्रि दं नामा?
अ आं फ्रि दं औ दे बुंलाय नोंथां।
हेल'। नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो? हेल'। हेल'। हेल'? र' र' दानदो र'। थावारानो नाङालै।